नोंथां औ नोंथां औ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय सासे हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि?
दासान्दि आंथ' ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा माबा खालामदों नामा?
औ आंबो ओरैनो दंथैयो ओ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथां जों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांजों आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जोङो मा दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो स एसे सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
औ बर'नि दानाय लुनाया गान्नाय जोमनायनि सायाव मोना नोंथां? औ दे अब्ला जागायदो दे नोंथां।
दा जोंनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो आ माबायदि जोंनि गोदोनि बर'फोरा बा दानि बर' आइजोफोरा जोङो माबायदि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायफोरा्रा माबायदि सोलिबाय थादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ गोदोनि आरो दानि होननो थांब्लाथ' गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जोंनि गोदोनि दानाय लुनाय आरो दानि दानाय लुनायाबो आलादा। आरो गोदोनि जा जोंनि दानाय लुनायनि मुवा बेसाद बेफोरबो गोबां आलादा आरोना गोदोनि आरो दानि सि जोमफोरा आरो दानाय लुनायनि आगजु बायदिसिनाफोरा एसे मिलायनो नागिर ना? दाथ' जोंङो द दानि जुगाव जोङो मेसििनजों दायोमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव जोंङो गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ
बेखायनो जोंना गोदोनि दिनाव जोंङो निजि निजिनि न'खरावनो माने दा सि जोमफोरखौ जोङो दानानै गाननाय जायोमोन आरो नोंथां जायनि थाखाय जायनि जाउनाव जोंना बे गाननाय जोमनाया गोबाव समसिम जोरोमोन आरो।
औ
आरो दानि जुगावथ' जोंना मेसििनावसो दायो नालाय एसेबां माने गोगगोजाया आरोना जायफोर सिफ्रा औ मोजां कुवालिटि जाया आरो बेनि खुन्दुं बायदिसिनाफ्राबो जोंना कुवालिटि गैया। नङा होमबा नोंथां बेनि जायनि जाहोनाव जोङो माने
जेसेबांखिनि दाम होनानै गाना मानो माने बियो एसेबांखिनि जोरा आरो। नांगौबायायदि जोंङो कुवालिटिखौ मोननो हाया। अब्ला जों गोदो गोदाय ओ माने गोदो गोदाय जोंङो गोदो गोदाय माने माबायदिहाय जोंङो सि जोमखौ दानानै गानोमोन नों नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। गोदो गोदायथ' बांसिनानो मा दानानैसो गानोमोन नंङा होमबा नोंथां? बेबायदि औ बाजारफ्राव बा फाननाय फोरखौ माने बांसिनानो नुनो मोनामोन आरो दाना दानि जुगावसो थार दानि जुगावसो माने बिदिनो दानाय लुनाय न'खर न'खर दानाय लुनायफोरा गोमालांनानै मा ओ बिदिनो मेसिनारिजों दानायफोरखौ दाना सि जोमफोरखौ माने बायनानै गाननायखौ गोबां नुनो मोनसै आरो। ओ गोदो गोदायथ' ओरैनो न'खर न'खर माने ओ खौ न'खर न'खर दायै दायै गावबा गाव माने गानोमोन आरो ना बिदिनो गोदो गोदोहाय गोबां न'खरनियावनो मा गामि गामि न'खर न'खराव जोंङो मा ओ हाबनानै नायोब्ला नुयोमोन ओ हिसान नुनो मोनोमोन आरो।
अ हिसथान सालि नुनो मोनोमोन।
औ दानि जुगावथ' जोंङो गामि गंसेयाव न'खरसे बा न'खरनिफोरखौल'सो नुनो मोनो खोमा बिब्दि नंङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
बांसिनानो जोंना बेफोरबायदि हिसानखौ माने दानाय जाले जाला आरो गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला बिदिनो न'खर न'खर मा बुंङो बेखौ हिसान सालि थायोमोन बेफोरबायायदिनो गावब गाव न'खरनि बे आइजो फोर माने बिदिनो गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो बा न'खरनि हौवाफोरनोबो मा गामसा बा आर'नाइ फालि बेफोरबायदि दाना होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो गाव गावसोरनि थाखायबो गाननो थाखाय दख'ना बा फास्रा बेफोरबायदि दानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन बेबायदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि मा होनो हिसिमा बा औ अग्रं दख'ना बेफोरबायदि गोबां दानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि बर' आइजोफोरा मा गोबां जोबोर मोजां मोजां आगरबो एरोमोन बिदिनो बिसोरो जेराव थाङो बेयाव जा मिथिंगायारि बिबार लाइ बिबार अ दाावमा दाउसा बेफोरखौनो बिसोरो मा नायथिंनानै बा नुनानै बिसोर गोसोआव लाखिनानै मा बेबायदिनो लांगा दख'ना बा हिसिमाफोराव बा फास्राफोराव बिसोरो मा बेफोर मिथिंगायारि दाउसिन दाउला बिबार बेफोरबायदिखौ नायथिंनानै बिसोरो मा आगराव एर आगराव महर होनो हायोमोन आरो गोदोनि बर' आइजोफोरा औ बेनि गेजेराव आंनो मोनसे औ औ बिनि गेजेराव आं नोंथांनो मोने एसे गोदो गोदायनि आबै आइमोननि ओ समनि जोंङो मा आगरफोरनि मुंखौ एसे फोरमायनानै बेनि गेजेरावनो मा होनो दाावराय मोख्रेब खासि हाथाइ हाजो आगर बेबायदिनो गोबां आगरफोरखौ मा एरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ औ मै आगर फारौ मेगन बायदिसिना
औ औ औ नंगौ नोंथां दाथ' जों गोदो गोदायनि बेफोरबायदि आगर बा बेफोरबायदि जि जोमखौ जों नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां दाथ' मेसिनारि आगजुजोंसो बाहाय दानाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ दा बेबायदि बेनिफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे मिथिनो लुबैदों आरो ना जोङो जे बे सि दायो नङा होमबा
औ
सि बे सिनि खुन्दुं बा जायखौ जोङो बुङो इन्दि खुन्दुं नङा होमबा बे इन्दि खुन्दुा मानिफ्राय जायोबा मारै इन्दि खुन्दुंखौ मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आं गो गोथौयै बुंनो हायाब्लाबो माने सरासनस्रायै नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन आरो नोंथां
औ
गिबियावनो जोङो मा होनो इन्दि इन्दि सि नङा होमबा इन्दि सिखौ जोङो मोननो थाखाय मा जों गिबियावनो मा इन्दि एम्फौ इन्दि एम्फौखौ फिसिग्रोनांगोन जायखौ जोङो होनो लाथा होननानै बुङो गुबै माने सरासनस्रा रावै जों लाथाबो होनो ओरैनोथ' बांसिनानो जोंहा इन्दि एम्फौ होनोब्लासो मिथियो आरो ना दाथ' जोंनि जायगायाव लांसै लाथा एमफौ एम्फौ होननानैसो मिथिगौ बे एम्फौखौ जोङो मा होनो गिबियावनो बेयो गिबियावनो मा होनो जों बेखौ सिखिरि दै सिखिरिनि बिदैनिफ्रायसो जायो नङा होमबा बे नोंथां
औ नंगौ
औ अब्ला जोङो बेखौ मा होनो बेखौ फिसिनानै जोङो मा होनो मा होनो इन्दि इन्दि दंफां जायफोर इन्दि दंफांनि बिलाइ दाथ' माने इन्दि इन्दि दंफांनि बिलाइखौथ' जों गोबाङानो मोननोनो थाङा नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव जों गुबुन गुबुन दंफांनि बिलाइ फोरखौबो बाहायनाय जायो औ जेरै जोङो माबाहायो ओरैनो खारं खारं दंफांनि बिलाइफोरखौबो जाहोनाय जायो औ आरो ओमफफ्राय सोमलिथानि बिलाइफोरखौबो जाहोनाय जायो नङा होमबा औ औ बेखौनो जेब्ला जेबो औ औ मानो होनबा जों इनदि दंफांखौ बारा मोननो थाङा नालाय दानि जायगायाव जायफोराव जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जायगाफ्रा खम जानो हमबायना बे दंफां लाइफाङा माने सुबुंजों माने दानस्रांजाबाय थायो आरो जायनि जाउाहनाव बे खमायलांनो हबाय बिदिनो जों मा होनो इन्दि एम्फौखौ फिसिखांनायनि उनाव बेयो लाथाया जेब्ला देरगोन ना अब्ला देरनायनि उनाव बियो सिख्रि जायो नङा होमबा
औ
फि्रि जानानै माने जायफोरा जोंना ओइ फिथोबखौ फिथोबनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आरो ना
औ
फिथोबखौ जोङो माने गिबियावनो माने बेखौ जिरख'नानै बेनि सिङाव जायबा जोंना एम्फौ लाथा बायसा थाया होमबा
औ
बेखौ जोङो बरननानै बेनि फिथोबखौ जोङो दैयाव इसे सोमनानै बिदिनो आखाइजों जोङो बेखौ खुन्दुंखौ थननाय जायो आरो ना
औ औ जेखौ बुङो जों थावख्रि
औ थावख्रि थावख्रि लुनाय होनो औ थावख्रि लुनायनि उनाव जों बेखौ बानायनाय जायो आरो ना सिफोरखौ नों जियानो खालामा मायो इन्दि सि बायदिसिना जि जोम बानायनाय जायो आरोना बेनि सायाव
बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै जोङो मा दख'ना बा हिसिमा फार्स्ट आर'नाइ बायदिसिना बाहायनो हायो आरोबा
औ औ औ औ जायनि जाहोनाव बे इन्दि इन्दि सिफोरा जोंना बेसेन गोसा आरोना
औ औ
अब्ला नोंथाङा दानि जुगाव मेसिनजों जायफोरखौ जों दायो नङा होमबा
औ
मेसिनजों दानायाव जोंहा मा मा मुलाम्फा जादों ना जायाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ मेचिनजों दानायखौथ' जों दा बारा बां मुलाम्फा होनना बुङोब्ला मुलाम्फानि बिथिंजों जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो मुलाम्फा जानायखौ नुहुराखै आरो मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि बर' सुबुं माहारिफोराथ' बेफोरबायदि गोबां मेसिन बायदिसिनाखौ जोङो मा बाहायनो बा फसंनो हाया नङा होमबा नोंथां जोंना औ रांफोरनि जोबोर खस्थ' जायो बेबायदिनो मा गोदो गोदाय बा जोङो मा बेफोरबायदि हिसानजों मा जोङो न'खर न'खर बिदिनो बर' आइजोफोरा दानानै बा रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव आरो मा बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन हारिफोरखौसो जोङो मा बेफोरबायदि मेसििन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बिसोरो माने जोंनि गाननाय जोमनायखौ दानानै बा मेसििनाव दिहुननानै बिसोर बांसिन बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि बिथिङाव औ नायहरोबा जोङो मा जोंनि जोंनि बर' माहारिफोरा माने जौगानायाव उन जानानै दङ आरो
औ औ माने गोदोथाव जोंना मा होनो मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो ना जों खोनाबोनो मोन्दों जों नुवाखैब्लाबो माने गोदो जोंना जायफोर बर' आइजोफोरा मा होनो सि दानो रोङाब्ला माने हाबा जानो एसे उसुबिदा जायो होनोमोन आरोना औ
नंगौ औ
नाथायथ' दा जोंना बर' आइजोफोरा गोबाङानो सिखौनो दानो रोंला जायनि जाहोनाव जोंहा बेफोरो खहा जाबोदों आरोना मिसिन दिनारि जुगनि थाखाय खहा जाबोदों औ आरो जुदि जोङो मुलाम्फाखौ जोंहा मा खम समनि गेजेरावनो माने गोबां सि बहननो हादों आरो ना ओमफ्राय औ बेफोरनि सायाव फालांगि खालामनो हादों खम समनि गेजेराव अब्ला नोंथांजोंना समाथ' गोबां जाबाय नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
अब्ला जोंनि जोंनि सावरायनायखौ औ एसेयावनो दोनथनोसै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे अब्ला गोजोनथों अब्ला नोंथां
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों